औ रां खोनादों औ औ खोनादों औ खोनादों।
ओह दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना।
औ दङ।
ओह बिदिब्ला नोंथां दायो आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
औ।
बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरनि सासे गेदेमा सुबुंनि ओह जिउ खौरांनि सोमोन्दै आरो
औ।
ओह ओह बे बिथांनि मुङानो जाहैदों ओह मानगोनां सतिस चन्द्र बसुमतारी। ओं नोंथाङा बिनि मुंखौ खोनाफेरदों ना?
औ खोनाफेरदों।
बिदिब्लाथ' नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो ओह बा बुरजायानो जा जिखुनु मोनथिखागौ।
औ मिथियो ए जे मिथ
ओं जोंङो जे बियो जोंनि बर' हारिनि बा ओ थुनलाइ आयदानि सासे गोख्रों बिहोमा दार ओ जायनि गेजेरजों जोंनि ओ आथिखालनि बर' फोरा जा थासारियाव सफैदों ओ रांखान्थियावनो जा समाजखान्थियावनो जा बा थुनलाइयारि बिथिङावनो जा सब फैदों बेवहाय बिथांनि मै खोम बिहोमाखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। अ ओं बिदिब्ला नों थां बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो नामा?
औ-औ होनबा नोंथाङा खोनासंदो। बिथांनि सोमोन्दै ओ जाखिनि मिथियो बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनि।
औ।
औ बिथाङा जिगुजौ से मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ ओ। आरो ओ बिथांनि ओ बिथाङा सासे बर' जोंनि बर' हारिनि जोबोद ओ मानगोनां सुबुं। ओ आरो। औ बिथाङा गोबां ओ। खन्थाइ ओ थुनलाइ सोरजिलांदों। बिथाङा। ओ बिथां सतिस चन्द्र' बसु ओ बसुमतारिनि बिफानि मुङा ओ थान्दाराम बसुमतारिमोन आरो बिमानि मुङा। ओ खौलु बसुमतारिमोन।
औ।
औ।
बेनिफ्राय नोंथां।
औ आरो ओ बिथां बिथाङा ओ गोबां ओ खन्थाइफोर सुजुलांदों आरो बिथाङा ओ जेरैहाय जिगुजौ जिगु मायथाइाव कटन कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा। दुलाराय गवालपारा जिल्लानि थाखाय फरायसा आफाद दानाय ओ आंगो बाहागो लादोंमोन नङा होनबा? बाय औ। बिथाङा बड' सात। सात्र सन्मिलन ओ निबो। आफाद ओ माने फरायसा। आफादखौ बिथाङा ओ दानायाव जोबोद बिहोमा होलांदों।
ओ।
औ। आरो बिथाङा बिथां सतिस चन्द्र ओ बसुमतारिया जेरैबायदि ओ जिगुजौ नैजिथाम मायथाइ माने जिगुजौ नैजिसे मायथाइनिफ्राय जिगुजौ नैजिथाम मायथाइसिम। गासै ओ बोसोरथाम माने बिथाङा। कुसुगाव ओ रिजार्भ ओ कुसुगाव रिजार्भ फरेस्टआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफोरनि थाखाय माने खामानि मावदोंमोन। बेबायदि होननानै। आं माने मिथियो बिथांनि सोमोन्दै।
औ।
औ।
ओम बेनिफ्राय। ओं ओ जोङो बेखौ सासे। ओ। हो मोनसे जेनेबा मोनसे। मुं महरैबो मोनथिनाय जायो जे बियो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन लाइसि दिहुनगिरि होननानै नङा होमबा नोंथां? औ-औ। नोंथाङा मिथिगौना बिथांनि गिबि दिहुनजानाय लाइसि। याम्मा।
औ आङो मिथियोमोन नाथाय दायो आं एसे बावगारनानै दं नोंथां थाङा फोरमायना होगोन नामा
औ नंगौ फोरमायगोन बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव गिबि लाइसि दिहुनदों बे लाइसिनि मुङानो जाहैदों बिबार लाइसि आरो
औ औ औ नंगौ बिबार जाय जिगुजौ नैजि माय थियाव ओंखारनाया ने
औ नंगौ ओ बिथाङा बै सा बर' सात्र सनमिलन दानाय समावनो बे बिबार लाइसिखौहाय दिहुनदोंमोन आरो जाय ओं बे दिहुननायाव बिथांखौ गोबां माखासे लोगो हान्जाफोर लिरगिरिफोरा मदद होदों आरो जेरैहाय रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म जगदिस ब्रह्म जितेन्द्र नाथ ब्रह्म अ आरो जलधल म बेनिफ्राय आरो जोङो गोबां लिरगिरिखौहाय जोङो मोननो हादों आरो मदद होनायखौहाय ओं ओम नैबे बिबार लाइसिया मोनदाइन बिसान ओंखारदोंमोन ओ बोसोरनैयै आरो ओ बोसोरसेयाव मोनब्रै आरो नेक्स्ट बोसोरावहाय मोनब्रै गासै मोनदाइन ओं
औ आरो बिथांनि लाइसिफोरनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायना होबा मोजां मोनगौमोन बिथांनि
औ बिनिफ्राय बिथाङा बिबार लाइसिनि उनाव मोनसे लाइसिबाव ओ जेनथ'खालायसि बेखौबो बिथाङानो
दिहुनदोंमोन औ नंगौ।
औ बेफोर लाइसिफोराव ओं।
औ बियो जिगुजौ नैजिबा मायथाइयाव ओंखारदोंमोन नङा होन
औ नंगौ नोंथां औ। बेफोर लाइसियाव माखासे खन्थाइफोर लिरनाय दङ। ओ- बिनिफ्राय ओ-रायथाइ महरनिबो लिरनायखौहाय जोङो मोननो हादों आरो। दा बै समाव। दिहुननाय लाइसिफोरा बै समनि बर' समाजनि थासारिखौ ओ- जौगा थाखोआव लाबोनायनि जौगा थाखोआव लाबोनायनि थाखाय नाजानानै लिरनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। ओ जेरैहाय बै समाव, जोंनि बर' समाजा जोबोर गोदोसोनायमोन। फारफ्रोमबो बिथिङावनो रांखान्थि खाथियावनो जा समाजारियावनो जा। जा सोलोंथायाइावनो जा। अ' संसार जानायनि बिथ बिथिआवनो जा गोदोसोनायमोन अब्ला बेबायदि थासारिखौ नुनानै बिसोरबाददि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरखौ मोजां लामाथिं ला नो नाजादोंमोन आरो बे थांखियैनो मोजां मोजां। जौगाखांआरि बोसोनारि ओ-इसोर सिबिनायारि ओ- खन्थाइफोरखौ लिरनानै फोजाखांनो नाजानायखौहाय जोङो बैफोर लाइसि। निफ्राय मिथिनो हायो आरो।
औ औ औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार। औ आरो बिथाङा बे फोरनि अनगायैबो थुनफावथायफोरबो लिरनाय जोंङो नुनो मोनदों नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ। जेरैहाय बे दोरसोन जोहोलाव। लाइमुथि। औ आरो गोबां ओ दं। बिखानि अर औ। बेफोर लाइसिफोरखौ जोंङो ओ- ओ-थो- थोनफाव माने थुनफावथाय फोरखौ जोंङो बिथांनिफ्राय मोननो हादों। नंङा होनबा? आरो बिथांनिफ्रायनो जोंङो। खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौबो मोननो हादोंमोन।
औ बेनिफ्राय नोंथां ओ बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन थुनफावथाय लिरगिरि होननानैबो बिथांखौनो बुंनाय जायो। जायो बिथांनि बे गिबिसिन थुनफावथायानो जाहैदों नाला बुहा जायखौनि बे जिगुजौ जिगु मायथाइयाव ओ बिथांङा सुजुदोंमोन बेनिफ्राय नैबेखौ बियो गामि गामि दिन्थिफुंनो ओ नाजादोंमोन आरो दिन्थिफुंनाय जादोंमोन ओं बै समावहाय बे थुनफावथायखौ जा थ्रागाउनफोर होननानैबो बुंनाय जायोमोन।
औ-औ
बुंनो थांङोब्ला सतिस चन्द्र बसुमतारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थरसे अलंबार बायदि। ओ जायनिखि जोंनो सोरां हो होदोंमोन उम थुनलाइयारि बिथिंङाव। ओ माखासे राहा लामाफोर होदोंमोन लाइसि सोरजिनानै आरो माखासे समाजारि खामानिफोरबो मावदोंमोन जेरै नोंथाङा दहाय फोरमायलांबाय। ओ बेनि फ्राय बेबायदिनो समाज फोसाबनायफोराव गोबां दि था होनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा जोंनि मोनसे सुबुं सम्पद।
औ नंगौ। औ बिथाङानो ट्राइबेल ओ ओ ट्राइबेल लिगनि थाखायबो बिथाङा गोबां नाजादोंमोन नङा होनबा।
औ नंगौ।
औ
जायनि गेजेरजों ओं जोंनि समाजा हारिया दिनैनि थाखोसिम जौगाबोनो ओ लामा मोनबोदों
बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनि ओ बिथां सतिच चन्द्र बसुमतानि सोमोन्दै जोङो गोबां सावरायदों दिनैहाय आरो गोबां मिथिनोबो मोनदों। नङा होनबा।
औ नोंथां।
औ बिथांनि जोनोमनि सोमोन्दैबो बिद- मिथिबाय जोङो आरो थुनलाइ मा मा? थुनलाय लिरलांदों बिथांनि ओ बिफोरनि सोमोन्दैबो मिथिबाय आरो बेबायदिनो ओ बिथाङा जे आ जोंनि ट्राइबेल लिगनि सोमोन्दै ओ उम माने ट्राइबेल लिगनि थाखायबो गोबां खामानि मावलांदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दैबो जों मिथिनो मोनबाय। आरो समाबो जाबाय। दिनै जोंनि सावरायनायखौ इखिनियावनोसै दोननोसै नामा?
औ जागोन नोंथां। दे बिदिब्ला दे।